हेल' औ। औ औ खोनादों आङो दा फ्रियावनो दङ ओरैनो दंथ'यो औ।
थयो ना होमबा अ जोङो होमबा गिबियावनो माने डाइरेक्ट आयदासायाव थां सां
औ जागोन।
ओ जोङो माने गिबियावनो दिनैनि आयदा होनानै लायोबा बैसागु खौनो लानोसै ना खोनादोंना औ
औ औ खोनादों।
नोंथांफ्राय आं माने मिथि लुबैदों माने बैसागु बैसागुनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो दे नोंथांनि मोनदांथिनायाव औ
औ आंनि मोनदांथिनियाव होमब्ला बैसागु होनोब्ला जोङो जोंनि ब बर' हारिनि मोनसे देरसिन ओ फोरबो एबा बैसागु मोनसे जाहैबाय आरो इयो फालिथाय नुनो मोनो जोंनि बर' हारियाव ओ जोङो बेवहाय गासिबो बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला आरो गथ' गथाइ जयैनो ओ फालिनाय जायो आरो बे बैसागुखौ ओमफ्राय गिबियावहाय जोङो ओ सं क्रान्ति जायखौ संक्रान्ति होनो बेखौहाय गिबियावहाय ओ मोसौ आरो बायदिसिना बोरमा जिखुनु जुनार बुस्थुफोरखौ थुखैनाय जायो संक्रान्ति खालि आरो ओमफ्रायोहाय एक थारिक खालि जोंहा अखानायै जेनोबा सोरबाफोर ओ सि उम सिबिसालियाव एबा सोरबाफोर ओ न'फ्राव थांनानैहाय ओ सनमान एबा मान बावनाय होनाय लानाय जायो ओमफ्राय नेक्स्ट दिन निफ्रायहाय ओ औ नेक्स्ट देननिफ्रायहाय जोङो गासै खोनादोंना नोंथां?
हेल' नोंथां
खोनादोंना नोंथां? खोनादों?
हेल' खोनादों? हेल' हेल' हेलौ
हेलौ
हेलौ
हेलौ नोंथां खोनाफैदों ना?
औ खोनादों खोनादों आं खोनागासिनो नों रायलायनायखौ। ओ
एसे प्रब्लेम जादों दे अब्ला नोंथाङा दे एसे बुंफिन दे।
ओं जोङो माने नेक्स्ट दिननिफ्रायहाय जोङो गासैबोहाय सेंग्रा सिख्ला बोर बोराय बुरै आलदा आलदा ओंखारनानै जयै बे बैसागु ओ फोरबोखौ फा फालिनाय जायो आरो। ओमफा ओं अब्ला नोंथांमोननिखैहाय बैसागु फोरबोखौ माब्रै फालि नै जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां जोंथिं होननानै बुङोब्ला माने गिबियावनोथ' माने नोंथाङानो माने एसे एसेनो होमबाबो आङो माने जोंथिं माने
माबायदि जायो बेखौ एसे फोरमायलांबावासै आरो नोंथांनिसिम अने बिदिनो गिबियावनो माने मोसौ थुखैनाय संक्रान्ति समाव बे जा जायो आरो बिदिनो संक्रान्ति जायो बियो सप्तासे बा बिनि बारा थायो आरोना बै समा। न'आव फुजा होनाय बिमा बिफाखौ माने मान लास्लांनाय गामियाव बिदिनो मान ला सांना बियो जायो आरोना बिदिनो माने आथिखालाव माने एसे से जुदाय जाबाय आरो ना माने बैसागुखौ माने माने गोदोनिफ्राय एसे साबसिन बानायबावबाय आरो। माने बिदिनो
बिदिनो गोदोनिफ्रायबो सोलिबोखादों बे माने गामियाव बिदिनो सिना खेला बानायफोर थालिर गाखोनाय बिदिनो मेगन खाथेनानै बिदिनो दाउ हमनाय बा अमा हमनाय जेब्ला गो गोखै जाखांनानै माने जानायनि सिगां गामियाव थाङो स्थियाव माने फालिनाय जायो आरोना बिनि नखानायै जोंहा गुबै बैसागु गुबै बैसा सागु बियो माने थामथि सानाव जायो आरो बियो थामथि सानाव माने बिदिनो न'खर न'खर हाबनानै बिदिनो
औ।
बिदिनो बेदर जानाय बिदिनो न नेक्स्ट माने न'खर नख'र हाबनाय बेयो माने नेक्सट दिननिफ्राय
उम ओ उम औ।
जिखुनु मोननाय बेफोर माने बेफोर रां मोननाय जेरै माइंफोर मोनो बेफोर माने जमा खालामनानै आरोबाव बेनि मोननायजों माने बिदिनो
औ।
औ नंगौ नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा जिथु ओ बैस ओ आं माने इखौ सोंनो नागिरदों आरो नोंथाङा जिथु ओ दानि ओ बैसागु आरो गोदोनि बैसागु जोंहाय माबायदि दिफारेन्स जाखो खो एबा माबायदि सोलायबोखो जोंनि बैसागुआवहाय बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ दे ओनथां माने गोदोहाय होननानै बुङो बांसिन आरो ना बांसिनानो माने बिदिनो बैसागु ओंखारनाय समाव माने ज' ज' ओंखारनाय माने आथिखालाव
नोंथांनि रायलायनायखौ एसे खोनानायावहाय प्रब्लेम जादो।
अ हा अ माने गोदोनिफ्राय मा फैनाय बिदिनो टाउनफोराव अ आंथ नोंनिखौ मोजां खोनाफै दोंमोन नोंथां माबायदि
अ नोंनिखौ मोजां नोंनिखौहाय मोजां खोनायाखै माने थाबथा थुबथा खोनादों
दालाय मादि खोनादों?
एबार क्लियार खोनाबाय दायो क्लियार खोनाबाय आं
औ औ औ माने गोदोनिफ्राय दासिमाव माने माने गोबां सोलायनायखौनो नुनो मोनबाय आरो ना माने गोदोनि समाव माने गामि गामियाव ज' ज' ओंखारनानै माने गोबां सुबुंफोरानो माने गामि गामि गामि दरसेयैनो माने ज' ज' ज' ओंखारनानै बैसागु फालिनाया माने बांसिन जायोमोन आरोना खोनादोंना नोंथां माने आथिखालाव माने माने आथिखालाव सुबुं माहारिफ्रा माने गावनि खस्थ' माने बे फोरखौ मोनदांनायनि थाखाय माने गामि ओनसोलनि सुबुं बिदिनो टाउन सोहोराव माने गोबां गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिआव माने थांनानै थाहैनो थाखाय माने न'खराव माने बैसागु समब्लाबो फैलायै बेखौ नुनो मोनदों आरो ना माने बैसागु समबाबो माने बिथांमोना माने नुजाफैनो हायाखै बेखौ मोनदों मोनदांथि थिदों आरो ना माने माने गोदो गोदोथ समावथ' माने बेबायदि गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिआव थांनाय गैयामोन गामि ओनसोलावनो ज' ज' हाजिरा खामला मावलायनानै जायोमोन बैसागु समाव ज' ज' गोबां सुबुंफोरा जमा जानानै ओंखारलायोमोन बैसागुखौ माने गाजा गोमजा जायै रंजा हरोमोन नाथाय आथिखालाव माने सुबुंफोर खम जानायनि थाखाय माने बैसागुआ एसे माने गोदोनिफ्राय दा सिमाव माने एसे सोलायनाय नुनो मोनबाय आरो नोंथां
औ नंगौ औ खोनादों
औ अब्ला आंबो औ नोंथांनाव आं मोन्नैसो मिथिबावनो लुबैदों माने बैसागुआ माने दासिमाव माने बिदिनो मोजाङैथ' सोलिबोदों सोलिबोनाया ओमफ्राय नाथाय आथिखालाव माने माबायदि बिबाङै माने माबायदि दि बिदिनो दामग्रा आगजुफोर मा लानानै मोसाबावो माने आरोबाव गाननाय जोमनाया माने गोदोनिफ्राय दासिमाव बिदिनो दं नामा? मा बेखौ एसे मिथिनो लुबैदों आं नोंथांनियाव
औ। औ मिथिनो हागोन ओ गोदोनिफ्राय बुङोबाथ' गोदोना ओ गाव गावनि निजेनि माने न'आव दानाय एबा निजेनि आखाइजों दानाय गाननोमोन नङा होमबा बा। दायोथ' मेचिन जुग जाहैबाय नङा होमबा मेचिनजों दानाय एसे माने बेहाय लुकआ डिफारेन्स जायो आरो मडेलफ्रा ओ डिजाइन फ्रा एसे गान्नाय जोमनायनिया। बेलेग जायो आरो अब्लाबो ओ हिनजावफोरनिया ओ जायखौ जोङो बिदन दख'ना। होनो बे ओमफ्रायो जान्जियाव खानो थाखाय आर'नाइ गोथां। एबा आरो। जोमग्रा जायखौ जोङो साद्रिबो बुङो बेखौ। खौ लायो हिनजावफ्रा आरो। हिन्जावफोरनियावथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ बुहुत देलायो। गाननाय जोमनायजों आरो लोगोसे। खेरा बायदिसिना बिबार। आसान बेफोरखौ लानानै। मोसायो आरो ओमफ्राय हौवासानिफोरनिखौ बुङोब्ला गामसा आर'नाइ आजिखालिथ' गोदोबो ओंखारोमोन बारू होमबाबो गोदोनिया मदेला एसे बेलेगमोन दायोहाय ओंखारो आर'नाइ गामसा बेखौ गानो हौवासाफ्रा ओमफ्रायो जिखुनु आजिखालि कटबो ओंखारबाय आरनाइ कट आरो जा जानजियाव बिसोरबो आर'नाइखौनो। खायो आरो गोदोनायावहाय आर'नाइखौनो लायो आरो ओमफ्राय आरो खर'आवबो लाबावो हौवासाफोरनि ओमफ्रायो बिदिनो गाननानै मो सायो आरो हौवासाफोरा आरो आं दामनाय देनायनि बागै बुङोबा जोंनिया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय गोदोनिफ्रायनो दामबोबाय थानाय दासिमहालागैबो दङ खाम सिफुं जथा ओ सेरजा ओ आजिखालि हारमुनियामफ्रा एसे माने खम जाबाय आरो गोदो ओ माने दंमोन आरो दासिमहालागैबो सोरनावबा सोरनावबा सलियो खिन्थु एसे खम जानायखौ नु मोनदों आरो गरखा जेरैहाय औ बेफोरखौ लानानै मोसायो आरो जे गंगोना हिनजावफोरा लायो खरब'आवहाय बेबो बुहुत खम जाबाय आरो गंगोनायाबो
औ दे नोंथां अब्ला नोंथांनिफ्राय माने औ दे दे
ओ दिनै इसेयावहाय माने एसे सोलायनाय नुनो मोनदों आरो ओमफ्रायो गोदोनि दिनावहाय एसे लोंला जालाया‌ बारा जायोमोन आरो माने ओमफ्राय दायोहाय से माने खम जाबाय बेफोर बुस्थुआ बुस्थुफ्रा ओ बिनि थाखायनो दा दानि माने बैसागु मोसानाय एबा मागिनायफ्रा माने एसे सिगांनिफ्राय साबसिननिफ्राय एसे साबसिन हामसिन जाबोनो हमबाय दं आरो जोंनि बर' हारिनि मोनसे बैसागु फोरबो आरो औ अब्ला नोंथां जोंनि टाइम आबो जाना फैबाय नङा होमबा? औ दे औ गोजोननाय थाबाय उम